ओ मान थाबथादोंथाय नानि ना नेटआसो मोजां नङा।
नंगौदां
थाबथागासिनो हमबाबो जायाखैब्रा जि गोबाव गिदिंदों
नाङा नाङा जागासिनोखा उम खोनागासिनो दा
गैया जों ना माबासो मा होनोमोनलाय ओ बावलायलांबायसो आलु फटल फा जा
दहाय साननि दालि जेबो गैला नोंस्रालाय
जोंहाबो गैया माबासो एवदों मा होनोमोनलाय रुटिसो एवगासि सिनो ओमफ्राय साहाजोंसो जागोनदां ओमफ्राय दहाय साननि ओंख्रिबो दं आरो एसेनो।
जाथ'आखै होमबा दाबो
ओहो जाथ'वाखै आगैया बिजाब फरायगासिनो ना ओमफ्राय थाब जायोबा थाब थाब उन्दुनो नागिरो नायनो थाखायनो नोंस्रालाय उन्दुजोबबाय।
जोंना उन्दुजोबबाय गरदनाय खोनाहैदों नों
खोनादों नामा सानदोंमोन आङो खोनाबाथाय दावरावबा बेलेग खोनांगोन ना
ओ ओ खोनायाखै।
गरदगासिनो आइआ।
उम।
खोनायोबा थै ज
गासिबो जाखांजोब्बाय नोंसिना जि थाब थाब जानाय मोनदों।
जोंहा थाब थाब जायो थाब थाब संखायो आङो ओमफ्राय थाब थाब जाबाय उन्दुबाय।
जोंनाथ' जिसे बाजि गाहाम जालायो एखमबा
ओं नोंसिनाले एसे गोबाव जाखायो।
उम गोबाव गोबाव जायो जोंना।
जोंना ओ
उन्दुनाया बिदिनोसै उम उन्दुनायाबो बिदिनो जिनै बाजि गाहाम जानो नागिरलायखायो आ दे
जोंना द' बाजिबानो संबाय ओमफ्राय बिदिनो ओ दाइन बाजि। फोराव जा मोनजाहैनाय जाबाय। दाना मोनानायखौ मिन्थियाना एसे साथ मा होनोमोनलाय सिनि बाजिफोरावसो मोनायोना
थाब थाब मोनाया ओमफ्राय गोजां बोथोरबा ब्रै रिंगासोयावनो स्रोप स्रोप स्रोप
बा बाजिबानो खोमसि जाजोब
ओम जोंना थेवबो ओमफ्राय गोजां बोथोरबाबो बिबायदिनो एखे जि गोबाव गोबाव जायो ओं
दा मा होनो जों गोजां बोथोरबाथ' जोंना स्नि बाजिफोरबा उन्दुबायानो खोमसि एखदम मा होनोमोनलाय ओं हरथौ हर
ओ नै बे जोंनिथिंजायसो एसे माबा जाबावो ने दावराव बिदि एसे हर थौनाय बिदि थायो ओमफ्राय गामि गेजेरथिं थांबाथाय सिरि
सिरि जाजोबावोसो ओमफ्राय गामि गेजेरथिंसो थाब उन्दुवाखै सानो दे
ओं ओमफ्राय थांनानै नाय बाथाय जि थाब थाबसिन सोब स्राब सोब स्राब हाबनानै थाजोबो
ओम बबावबा थांना फैबा सिरि मोनलायनोसै ओमफ्राय
ओम जोंथिंसो ओमफ्राय दावराव दावराव
ओं अबावबाफोर हाबाफोर जाबा थांनानै फैबा खोमसि खोमलाव सिरिसो मोनसै ओमफ्राय
सिरि मोनो
ओम सिरि जाथारोथ' आरो जिबो रायलाय नांगौआनो गै
ओ मा रायलायनो मोनलायलायो ने
औ
जोंखौ सोरबा खोनासंदोंबा इदि सानगासिनो बे मा बिदि मोनसे मोनसे बाथ्राखौ खौनो रायलायबाय थायो सानोदां होमबा मारैथो जायो
ओं खोनासंनाय नंङादांलै ना खोनासंगोन बे जोंनि रायलायनाया बै माबायावसो लिरना माबायावसो जि थांहैना थाहैयो खोमालै
जानो ओं बिदिबो जानो हानाय सिगांनि बिदि माबा सेबखांनानै दोनखानाय खोमा नै इदिया इदि इदिनि होननानै इदि सेबखांनानै दोननाय खो खोमा ओमफ्राय जोङो जि रायलायबाय ओमफ्राय बेयाव जाखाङोहैयोखोमा अ बेयो इदिनि इदिनि जाबाय बिदि
बिनिया बे मोनसेयानो ब्रा जाखां हैबाथाय आइया माथो बिसोर बिखौनो रायलायबाय थायो जाला
बेखौनो रायलायबाय थायो सानोथ' आरो मा ओंख्रि जाखो दुगैखो ना दुगैयाखै
ओं बे मा ओंख्रि जाखो जाखांबाय नामाया फैग्रोखायो
ओं मा होनो मा बा गाबोनो हायो फुङाव सानजों बेरायहैनो थ'
ओइ माबासिम ओइथिं
ओं फोथाराव फोथारसिम ओम
जायो सिखारनो रोंना रोंङा
ओ दहायो बै उम सानजाथ थिंनिया सानजाथिं मावथारि खाथिनिया मालाय जि मोजां हारसिं थांगासिनो ब्रा बे आब' सानजाथिंनि मावथारि खाथिनि आब'नि फंबाया
बिथिंजाय मोजांखाना
मालाय जि मोजां ओरै लामाथिंसो इथिंजायसो फैदों आं थांदोंमोन ना दहाय फुङाव ओमफ्राय इथिंजायसो हारसिंनो मालाय जि मोजां खोमायाव सोग्राखौ लालायनानै सल' खोनासंलायनानै थाबायगासिनो।
जोंहासो बेरायनो बायो फुङाव सिखारनोनो फुङाव सिखारनो सिखार दावबाबो माबा बायोलै खेबसे खेबनै सिखारबाय था खेबसे खेबनैल' सिखारानाय जायोना इखायनो बायो खोमा सानफ्रामबो हुदा खालामबासो।
हाग्रा बिफाननि साख्रिनि माबा ओंखारदोंना? नैजिद' किल'मिटार थाबायनां खागौनो।
दा?
नैजिद' जिद'ल' नंबावा ओं
खागोन।
ब्रै ब्रै घन्टानि गेजेरावनो।
ब्रै घन्टानि गेजेरावनो नैजिद' गोजौखौ हागोनलै बे
हागोना हायाथाय आं थाबायनायनो लुबैदों।
ओरैनोथ' जेनेबा ओ बिदि मथर गारिफोरजों
ओ
ओ मा होनो थामजि मिनिटफोरसो लायो खोमा जोंनिफ्राय जेनेबा बैसिम आनै मोननि बै जोंनि आनैमोननिसिम ओमफ्राय थाबायबा
थाबायबा जानो बेसेसो लागोनथाय?
नोबो हानायलै एसे नै घन्टानिथ' बारा थाम घन्टाफोरब्ला बेनि हाबा त आरामसे जाबावबायसो आरो एसे ब्रै घन्तानि एसे सिगां सहैबाबो जाबावबाय सो।
आं दिनै मोनायाव सिमां नुगोलायदों।
थ' गाबोन थाबायलांनो आनैमोननिसिम।
थ' थांलाय फैलाय खालामसै ब्रा साह लोंनानै फैफिनसै
बेखोनो टाइम नायनोसै खयथानिफ्राय सयथानि ओमफ्राय माबा दथानिफ्राय द बाजिनिफ्राय द' बाजिनिफ्राय बेसेबांआव सौहैगोन। होनफ्रांबाय थोयोलै आङो।
आंबो होनफ्लाङो आं बेसे हमथा हमथा रायलायो।
मावफ्रांबाय थायो।
बुंफ्लांगोथ' आरो जों सर' जाखानाय नालाय इदि।
गोसा गोसा रायलायलांबाय थाबा बोरैबा होनफ्रांलाङो ओमफ्राय
थांनानै नायनायनो लुबैदों। उम
थान्दा बासोमोन।
ओम गुसु बोथोर जानो नांगौमोनथ' आरो
ओं इदि
गाबोन थांनाय नायनोसै थ'। ब्रै ब्रै घन्टा गिदिंहैबाय थानो थ'।
माबाखौ नायनोसै बेसेसो लायो।
माबायाव थाङाबाबो मा होनोमोनथाय ओम बेयाव थाङाबाबो आनैमोनिसिम थाङाबाबो बे गामिनि फोथारसिम थांनानै ब्रै घन्ता गिदिंहैबाय थानो थ'।
ओं ओमफ्राय बेसे ओ मा होनोमोनलाय? माबाखौ नायनो मोनबा मोजां जायोमोन जेनेबा।
ओं ओं जथायखौ सुखानायानो थानांगौ जान्थाइ सुखानायबा मोजां जायो
जोंनिफ्राय बै माबा जों बाजार जाग्रा बैयो दखनारि बायहैग्राया ओ बिसिम थाबायलांनाय नायबाबो मिथिगोन बेसेसो लायै बिसिमाव
ओहो बिसिमाव बे स्नि किल'मिटारफोरलसो जागोन खोमलै ने बारा गोजान नंङा खोमा
थांलाय फैलाय बेसे खेबस खालामबा नैजिद'सो किल'मिटार जाहैगोन बेखौ
खेबनै खालामनांगोन थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय खेब्रैखा माने थांगासिनो आरो फैगा थांगासे आरो फैगासे खालामनांगोन होमबासो जागोन
मा हिसाब खालामबानो जागोन आरो बेसे थांखो जेनेबा आनै मोनसिम थांनो हाया थांङाबाबो जों थाबायानो थांबाथ इसे बोरैबा एफ्रा गोजान थांबा बिजनियाव थांबा जेबो नंङाना
उम
आरो माबायाव है मानो होनफ्रांबाय थायो
बुंलांबाय थायो गाब फैबाय थाबावबायसो सासे
गाब दुखलि
आगै फंबाया
खोनाफैलायदों
उम बिनो गाबज्रि फैबाय थायो होनखादोंमोनलै आंङो आंखौ जेबो होनथ नाङा र होननानै ओमफ्राय गाबज्रिबाय थायो माबा खोथाखौनो मानलाया खालामनानैसो खालामो खोमा रागाफोरासो बि देथार हैलाबायायनो लुबैयो आं
इसेल'थारखासैमोन माबानि माबायाव गामिनि ग्रुपाव माबाहरदों
मा‌ हरदोंथाय
माबायाव मा होननांगौ थाय
नायाखैनो आं जेबो
आंबो दा माबा फैनायावसो नायदोंमोन आं एसेल थारसै र गैथारलानोबा होनदो
एसेलखिनिखौनो नेनो हाया बिसोरो
ओमफ्राय माबाफिनबावगोन दा रायज्लायफनबावगोन दा खेबसे
ओं रायज्लायजागोन
आं हरनोसै एबार ओं ओमफ्राय गाबोन खेबसेखौ रायजलायनोसै
ओ ओ जायो दे होमबालाय आं हरगासिनो
ओं दे